औ।
औ ओ नोंथाङा माबोरै दं नोंथां?
औ मोजाङैनो दङ नोंथां।
औ नोंथां ओ आङो नोंथांनो ओ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों ओ जानायनि। ओ जानायफोरनि बागै। नोंथांजों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
ओ नंगौ नोंथां सावरायजागोन।
औ नोंथां ओ जोंना थ बिदिनो जानाय होनब्ला। ओ जोङो ओ बर सुबुंफोरा गोबां मैगं थाइगं बा फिथाइ सामथाइ बायदिसिना जायो। बिदिनो जोङो। बर'नि जानाय बुंबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो मिनथिबोनाय ओ जेरै सबायजों साम सबायजों ना गोरान अनलाजों दाउ अनलाजों जों औवा मेवाइ आरो आरो बिदिनो लाथा एम्फौ ओ
बायदि ओ मैथाजों खांख्राइ बायदिफोरखौ जोङो जानाय नुयो ओ आरो नारजिजों अमा बेदर बेफोरबायदिखौ जोङो ओ गोदोनिफ्रायनो जाबोयो ओ नुनो मोनो आरो। बा जाबोयो जों। बिदिनो आरो दानि दिनावथ गोबां ओ मैगं थाइगंफोर ओ जानाय जायो।
नंगौ नोंथां। थारैनो जोङो बै फोरखौ जोङो बे माबायसा बानायो बेनि सायाव जोङो एसे सावरायबा गाहाम जागोन नोंथां। नोंथाङा बुंबायदि अनला खारै बे अनला खारैखौ नोंथाङा नोंथांनि जायगायाव जेनेबा ओ बायदि रोखोमनि जायो नोंथाङा बुंनाय रखमनो बेखौ जोङो औवा गाजानिफ्रायबो जानाय जायो। आरो नोंथाङा बुंबाय बे खौ ओ बै लाथा एम्फौदोबो जानाय जायो स' जोङो बै औ अनला खारैखौ जोङो संनो थाखाय जोङो गिबियावनो एसे माइरं लानानै ओ जोङो बेखौ सोब सोमनानै दोननांगौ आरो बे सोमखांनायनि उनाव एसे दैया सरदनाय रखम दसे सम दोननायनि उनाव जों बेखौ देनो हायो जोङो ओ दिं खियाव देयो खायफाया जोंनिया थुबसियावबो देयो आरोद जोङो गोबां बिदिनो जोंनिया गोदान गोदान देग बा मेसिनफोर फायबाय बेब बेफोराव देनानै जोङो औ बे ओ माब माखौ? माइरंखौ जोङो गुन्दै खालामनानै लायो गुन्दै खालामना लाख थांनायनि उनाव जोंनिया बै जोङो सारायाव दै होनानै जोङो अर अरदाबाव जि दोनो बे दैया जोंनिया गुदुं जाबाथाय बेयावहाय जोङो बै ओ गुन्दै खालामना लानाय माइरंखौ जोङो होनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो बियो गाव गोदाव गोदाव बेबायदिनो बेयो ओ जोंनिया अनला जायो आरो बेवहाय जोङो खारैखौ होनाय जायो नों थां नोंथाङा औ नोंथाङा फोरमायनो हाग गोन ना बे खारैखौ ज जोङो बहानिफ्राय मोनो?
औ नोंथां ओ जोङोम ओ बे खारैखौ जोङो थालिर बिफांनिफ्राय मोननाय जायो ओ थालिर बिफांनि गासै बाहागोखौनो जोङो खारै महरै बाहायनाय जायो।
नंगौ नोंथां
ओम जोङो ओ खारै बानायनो थाखाय फार्स्टावनो जोङो थालिर बिफांखौ दाननानै ओ थालिरनि थालिर बिफांखौ दानो लोगोसे आरो थालिरनि मुरा ओ मुराफोरखौबो ज दाननाय जायो।
नंगौ नोंथां
औ बिदिनो जोङो बेखौ जिरना लानांगौ दाननानै जिरना लाखांनायनि उनाव जोङो ओ बेखौ सान्दुंङाव फोराननो थाखाय रानना फोरानना दोननाय जायो
नंगौ नोंथां
औ नोंथां
बेबायदिनो नों थाङा बुंनाय बायदि जोङो सानदुंङाव फोराननानै बेखौ ओ जोङो अरजों सावनाय जायो ना नोंथां